होलाय
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ माबोरै दं
औ थिगानो दं
अ जाखांबाय नामा
औ जाबायमोन
ए मा ओंख्रि जाखो
जानायाथ' जोङा अमा बेदरसोमोन
उम ओ दा आथिखालावथ' बिराद दैबाना जासोगारदों नङा होमबा मोनथां
औ जादों जादों
नोंथांमोनथिं माबायदि थासारियालाय दा?
ओ जोंनियावथ' दासान्दै बिराद दैबाना जाना दङ गोथौआवहाय जोंनि बे थानाय जायगाया एसे गोजौ नालाय ओंखायनो एसेबां मानि थानाय जायगायावहाय लोमलानो हाया आरो
अ अ
दा दुब्लि फोथारफोरावहाय लोमलाना दङ
औ जोंनियाबो जोंनि गामि गामिजों खाथि खालाया दैबानाजों लोमसावजोबदों माने अखा हानाया गोबां जागासिनो दंथारोना थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि गामिजों लोगोसे खाथि खालानि ओनसो सोलफोराव गो-गोबां गोहोम गोग्लैदोंनो बुंजायो खायसे खायसेनि न'आव थ' आरो दैयानो हाबजोबनानै दङ आरो खायसेनि न'फोरा बुखारलांजाजोबदों बेनिफ्राय आरो हा खुरखालांजोबाय लामाफ्राबो बायदों थांलाय फैलाय गारि मथर थाब बायनायाव माने हान्थिनायाव गोबां जेंना नुजाथिनानै दङ दा। आरो ओ बेबायदिनो आबाद फोथारफ्राबो लोमला जोब्बाय गायखानाय माइफ्रानो गुनानै गोजावजोबदों। ओमफ्राय बेबायदिनो खोथिया फुनानै दोननाय फ्रा दैयाव थाबाय थानानै बबेबा सेवबाय बबेबा गोजावलांबाय। गोबां खहा जाबायानो बुंजायो आरो जिब जुनारफोराबो गांसो जानो थाखाय गोरान फोथार बा लांदां फोथार मोनला। जिब जुनारनि थाखायबो गोबां खस्थ' जानाय दङ आरो जाय जायहा ओ दै लोमजादों न'खरफोरा बिथांमोनाथ' आरो माइ माइरं जा जानो थाखाय दोनथुमदोंमोन बेबो दैजों लोमसावजोब नानै गोबां खहा खालामबायानो बुंजायो दा आरो खायसे खायस न' न' बायजानायफोराथ' आरो ओ बादा लुनानैसो थानो गोनां जाबाय गोजौ जायगाफोराव।
औ जोबोद दुखुुनांथाव बेबादि जाबाय थायोबाथ' बे थारैनो मानसि माहारिनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय जोबोद मोनसे खहा होननानै साननांगोन। दा बेफोरखौ जोङो माबादिहाय रैखाथि होनो हागोन ओ बेखौ साननायनि सम जाफैबाय नङा होमबा?
नोंगौ नोंगौ।
दा बेफोरखौ रैखाथि होनांगौबा जोङो आ गासैबो रायज्लाय होनज्लाय बेफोरखौ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माबादिहाय? हेफाजाब मोनगोन दा बेफोरखौ जों साननायनि सम जाबाय। आं सानो बेफोरखौ जों रैखाथि होनो थाखाय दैमा दैसाफोरावहाय मा थावरिनि गोनांथि जायो होननानै आं सानो। नोंथांमोननिथिंजाय दैमा दैसाफोराव बेबादि माथावरि सिस्टेम दंना गैया?
माथावरिनि सिस्टेमाथ' बारा गैया। जेरावहाय ओ माथावरि नांगौ बेहायबो दासिमबो जायाखै। ओ बेफोरबायदिखौ नोजोर होनायाव आं सानो सरखारनिफ्रायबो एसे नोजोर हो गोरा नोजोर होनांगौ बा गोख्रों नोजोर होनांगौ होन्स होननानै आं सानो आरो आथिखालाव जाय न'खरफोरा भुगिनांनानै ओ बादा लुनानै दङ बेफोरावथ' एसे एनै अनसुंथाइखौ हरा नङा हरदों हरगासिनो दङ। थेवब्लाबो बेखौ ओ दसे समनिखौल' सानालासिनो ओ फैबाय थानाय समावबो माबायदि रैखा मोनो बेखौ नायनाया गोनां होननानै आंबो सानो नोंथां बुंनाय बायदिनो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां हाफोरा माइ आबाद गायग्रा बा जायफोरनि हाफोर दङ बारि बागान बेफोर दै दैमा सेराव बा दैसा सेराव थानायफोरा खुरखा लांनानै माने हायानो गैला बायदि जाबाय। खायसे खायसेयाथ' गिथाव जाबाय आरो ना जायफोरना दै खाथियाव न' दङ बेफोरना।
थारैनो जोङो दैबानाजों गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलावहाय जेसेबां मानि दैबाना जानानै सिलिंखार जायो बेनिख्रुइबो बांसिन खहा जानायखौ नुनो मोनो ओ गुवाहाटी बायदि नोगोरमाफ्राव नङा होमबा।
नंगौ - नंगौ।
दा बैफोराव ओ गुवाहाटि बायदियाव बेबादि दैबानाजों ओ लोमसाव जानानै जाबादिहाय आलाय सिलाय जानायखौ जों नुनो मोनो। बेयो बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय नाला बायदिसिनाफोरखौ जोङो साफाय लाखिनांगौ। जाहाथे दै नालाफोराव दैया रां मोजाङै मोजां थांनो हानाय बेबादि नङा होमबा जायफोरनि थाखाय बेफोरो प्लास थिग बथलफोरजों ब्लक जानानै माने बेफोरो दैया आबुं जायो आरो माने
ओम आरो बेबायदिनो गिदिर-गिदिर बिल्डिंफोर लुनाय दङ नोगोरमायाव।
दै थांनो थाखाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे न' बां था बिथाखा मा होनो लांदां जायगानिबो गैया जाहैबाय माने गोबां खमसै लांदां जायगा नुनायफ्राबो बेबायदिनो गोबां ओ जेंना फोरा जोंनि गेजेराव दा नुजाथिगासिनो दङ।
औ-औ।
आरो दै बानानिल' नं खोथा नङा माने गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बारहुंखा फोरबो बारदोंमोन बावैसो सिगां बारहुंखाजोंबो ओ गोबां बिफां लाइफांफोर बायदों आरो न' बां फोराव बायसिनदों आरो लामाजों थांलाय फैलाय हान्था मेला गारि गराफोरावबो बिफां लाइफां बायसिननानै सुबुं अनजिमानि जिउबो एस जिउआआबो माने सुबुं बे जिउबो खहा जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ माने नुनो मोन्दोंमोन बेबायदिनो आरो ओ सारअन्थाइ गावनायजोंबो गोबां सुबुंनि जिउआ खहा जादों। बेजों लोगोसे जिब जुनारफ्राबो दुब्लियाव खानानै दोननाय बे जिब जुनारफोराबो थैनायखौनो जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरो दा मिथिंगानि मोनसे खैफोद होननानै जों बुंनांगोन दा बेखौ माबोरैहाय बिनिफ्राय माबोरै बारग'नो बेखौ साननायासो जोंनि थाखाय दा गोनां जानानै फैदों।
औ नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों। जों
जुदि औ हेल' खोनादोंना नोंथां। खोनादोंना हेल' खोनादों ना?